मा खबर एह माबोरै खबर सबर मोजां ना ओ?
जा जाखांबाय ओंख्रियाथ' आलु अमा ना फाजा।
बा बारे। गैयालै जोंना मिरामिससो दिनै
मामामोन ओंख्रियालाय?
माबा ओंख्रिमोनलै र' मा होनो? औ माबा मा होनोमोनलाय स्कस ओमफ्राय आलु ओम ओमफ्राय मा ओंख्रिबावमोनथाय लागाय मोनदेर जाय सबाय बिमा आरि लगाय मोनदेर ओंख्रि उम्म उम्म बानलु बाथोन ओमफ्राय।
अ थिगानो दं।
औ।
जौ लोंङाखै जौ लोंङाखै?
लोंङाखैलै।
जौ गोरान लोंनांगौलै सान्दुं गोसायाव जागोन दे आदा जागोन जागोन।
ना नों लोंहोनो?
दा लोंजागोन लोंबालाय
ए लोंहोदों। ने जौ जौ। गोरान लोंसै।
जौ गोरान लोंसै।
गोजा बियार लोङालै जों ने।
गोजा लोङा गोजा लोङा।
फ्रेसार जायो।
फ्रेसार जायो औ। हैइ जाथ'बाय बारा गैया मा राय्लायनाङा हो दे दे दोनसै दे आदा दोनसै।